हेलौ
खोनायाखै?
ओ खोनाबाय आब'।
औ खोनाबाय। मा रायलायनो ओमफ्राय?
उम। मा खालामदों दालाय?
आं ओरैनो दङ'। ओरै बारिथिं फैदो आं बेरायफैदों। नोंहालाय मा
मोनाबिलि जिरायना दं।
थाबथा थुुबथा खोनादों एसे।
आंनाव माथो आंनाव खोना खोनानायालाय मोजाङैनो।
नै थाबथा थाबथा खोनादों। अखा हायाखै नोंसिनिथि? औ खोना दों।
दो़ंमोन। दहाय हादोंमोन। गैया दा
जोंनावबो दा गैथ'वा दहाय हादोंमोन।
होम। उम ओरैनो
दावराव खौनाहैदों नामा?
दावगाबनाय खोनादों आगै दावगाबनाय खोनादों एसे औ औ अरजाया जेबो नङा बि मा ओंख्रि आबमो नालाय ना संथआ
जोंना दा संथवाखै
ए जोंना माबासोमोन आब मान होनो सबायाइ जहलसोमोन सबाय जहल ओमफ्राय मैथा बाथोनमोन आरो
अ
मा होनबाव नांगौ थाय?
ओरैनो दासान्दि जेरावबो बेरायथवाखैदां ना?
देग्लाय गरमानो बारा थांनायबो जाखाया
औ औ बोथोराबो दासान्दि दैज्लां दिन जाहैबायनाा माइ गायनाय मानाय दुब्लिनि खामानि जायोना
बिसोर लायगा नआव
द
नागेरा
माइ गायबायने मा होनदों
खोनायाखै
थाबथा थुबथा जादों माने
खोनाबाय ना?
औ खननै खनथामसो जाला जोबबाय जोंना रायज्लायनाया। मोनसे सोदोबखौनो खनले खनले बुंनांङानो
ए ओं दे नोंथां जेबो नङा
नोंस्रा माय गाया नआव‌?
गायो आब' बारा गाया दाबो गायथ'वाखै दाबो
औ दा गायथ'नाय नङाना? जोंनाबो दासो दाबो जाथ'वाखै।
ओ बिदिनो साननै सानथामसो उन
जोंना इसे
ओ माइ गायनाया ना?
उम
उम
दा साबैसे जाखो नोंनिया रायलायनाया?
गैया रायलायाखै।
बिनो नामा?
बि
दिनैसो दिनै एसे रायलायगोरदो दिनैसो सो रायलायग्रोदो
औ मेरला रायलायबाय गैया दिनै दासो
गैया आहा दिनैसो साब्रै
दासो‌ साबा
ए आंना जोंना रायलायनायालाय मेरला जाबाय जानाया होमबाबो सिगाङाव रायलायनाया गैया जेबो बांद्राय माबा खाराखै पइन्ट खाराखै माने।
बोरि थामफाय नाबोखायनाया।
औ औ। ओमफ्राय मोनसे। गिजोबा मिथिनाया।
साबाल जादों आंना।
उम। माबा खारबायना पाइप खारबायना।
औ।
आंनाबो आंना माबाल खारखादों सयल खारखादों।
दस्रा सोदोम बुंनो मोना नो।
हा।
बस द बुंनोमोना बुंबाय नोङो दस्रासोदोब बुंनोमोना नो।
औ औ थांफ्लाङो बोरैबा।
लोगोफ्राबो बिदिनो बुं।
जहाबो बुंब्रो फ्लालायो बिदिनो।
औ औ बावलाय लाङोना मालाबा मालाबा गोसोआव थाबाय थाया।
औ नोंसना साबेसे खालामदोंमोन आङो बारा।
हो। ओरै जोंनि।
औ।
माने जोंथिना किलगावनिया मानसिफ्रा उन्दैफोर गोजाजोब आथार बोसोरसो जायाबा जाया नामा मा होनो।
खोनाया।
खोनाबाय। हेल' हेलौ खोनादों ना खोनाया मा होनदों आं। आंनाव खोनाफैदोंमोन नै आंननालाय नांदों नांनाया टावारा हेल' खोनादोना।
खावसेल जाबाय गैला खोनला।
ए आंनाव खोनाफैदोंलाय नै।
नैराथि। खोनाफिनबाय
माने ओरै जोंनि जोंनिया जोंनि ग्रुपनिया माने उन्दैफोर गोजाना बांसिन मानसिफ्रानो आथार' बोसोर जायाखै बांसिनानो आथार' बोसोर जानायानो बारा गैखाया बिदिनो साबा सयजन सोलखा हो
बैसोर माखासेफोरा उनदै गोजा
हो खोनाया थाबथा थुबथा जाफैलायबाय‌न नै आंनाव
साथामल बानायदों जोंनाबो ज्राव उन्दैफोर गोजा
नोंहाबो उन्दैफोर दंलाबायङो नोंङा होमबा
उन्दैफोर दं जोंनाबो
हो
आयौ जेब्बो खोनाया बिदा सिथिसोजाबाय